औ खोनादों नोंथां मा खालामदों आब।
ओरैनो।
अ
ओमफाय जोङो दा दसे माने एसे आबादनि बागै रायजलायनोसै।
औ जागोन दे।
आबादखौ जेनेबा ओ माबा बैसागो जोबनाय लोगो जोङो माने आबादनि थाखाय थियारि जायो। नङा होमबा। आबादनि आबादनि थियारि माने मा जायो जों थांनाय बोसो रफोरनि माइखौनो एसे दोननाय जायो नङा होमबा माइ खोथिया फोनो थाखाय माइ गायनो खोथिया फुनांगोन नङा होमबा खोथियानि थाखाय दोननाय जायो जों इमफ्राय इ माइखौ जेसेखि थोगोन खिनिखौ लानानै जोङो साननै आ सानथाम सोमनानै दोननाय जायो। बस्थायाव बस्थायाव सोनानै दोननानै माने सोमनाय जायो दैमा थाबा दैमायाव बा फुख्रिफोर थाबा फुख्रियाव सोमना दोननाय जायो। ओमफ्राय बेखौ साननै बा सानथाम दोननानै जों नआव ला बोनाय जायो। नआव लाबनानै जोङो मा खामो हरसेया इदिनो दैयाव दोननानै दोननाय जायो आरो ना ओमफ्राय इनि अखानायै जोङो हा बा माबायाव लखबनानै मोजां गुवार खालामनानै जोङो हिस्रि फोरदोबो खोबजायो बा कम्बल बा बस्थाफोरजोबो मोजां खोबना दोननांगो मानो होनबा बारहाबिनि थाखाय। है। बारहाबिनि थाखाय। फ्राय ओमफ्राय जोङो बे। हरनैबा। इदिनो दोननाय जायो। हरनै हरसे। ओमफ्राय इदि दोननानै। जोङो। खोथिया फोनो मा खामनांगो मोजां हालेवनानै हाखौ मोजां खालामनानै। बा हाब्रु खालामनानै जोङो बेरा होनानै। होलांनानै मोजाङै। जेराव माने। सारना होनाय जायो। ओमफाय जोङो। बेखो बा नायबाय थानांगौ दै दै। दोंना गैया बा मोजां जादोंना जायाखै बा दावउफोर जादो नामा। नानै। गं ओ मालाबा माबलाबा। नायबाय थानांगौ जायो आरो ना। ओमफाय जोङो। ओ दु जेराव माइ। गायगोन इयावहाय जोङो‌। ओ हौवाफोरा होमबा आलि दाना। आलि दाननानै मोजां आलि। होनानै हाल एवनानै जोङो। इखो गायनाय जायो ओमफ्राय जोङो खोथियाखौ बाथ हा ओ माइ गायनो हाया खोथिया माने हुवा हुवा बा हिनजाव जा गासैबो फुजायो। फुना जोङो हिनजाव फोरा बा माइ गायनाय जायो ओमफ्राय हौवा हौवाफोरनि भागोआव जोङो बांसिनानो आलि होनाय नुनो मोनो। ओमफ्राय खोथिया रानना होनायखो नुनो मोनो। जायो। नोंथाङा दा माबाखौ खोन्थानो हागोन नामा जेरै हिनजावफोरा माइ गायनो हायो ओमफाय हुवा फोरा माइ हानो हायो। ओमफाय मानो माइ गायनो हाया इनि बागै खोनानो हागोन नामा?
औ बिसोरो माने हिनजाव फोरासो आइजोफोरासो माने गायखानांगोन होननानै माने बिदि बिदि सानो होना बिदिहायनो बिसोर माने माइक गाइया आरो माने खोथियाव फुयो। ओमफ्रायहाय बिदि रोगाना होयो।
औ नोंथाङा औ नोंथाङा जा होनबाय दा माने आं साननाय बायदिबा मानसि फोराबो होनो माने माने माइखौल हानो हायो ओमफाय मानो माइ गायनो हाया माने हौवाफोरा बांसिन नानो ओ जेनेबा माइ गायनायाथ गाहाय जायो नालाय बाय माया मोनबाय। मोनबाथ एसे गोजौ जायो। बाय हआ फ्राय एसे गोजौ गोजौ जखायनो माइखौ गंनानै जायनांगौ जायो नालाय ओंखायनो इसोरो माइ बेखौ गायनो हाया आरो फाय जों मानिनाय बायदिबा हिनजावफोराल' दा माइ गायनाय जायो होनना मिथिना मोनो। हौवाफोराथ' दा ओ जेनेबा माइ माइखो गायनो हाया माइ हानो हायो ओमफ्राय इसो बिरनो मोजाङै रो गानाय जायो नङा होनबा? माइ गायनायावबो जोंनि बर'नि माबायाव नियम दोङो । बर'नियाव ल' नङा दा बयबो मानियो आरो ना? जोङो लास्ट खालि जेराव माइ गायखांबाय बा नखरनि मानसि हाब्रु फोननाय जायो न? बे मोनसे हाबाफारि दोङो ओमफाय जोङो लास खालि जेब्ला जेब्ला हाब्रु फुननाय जायो बे खालि जोङो लास खनायाव माइनावनि माबा बानायनाय जायो। जायोना नोंसिनिखैबो?
जाया आब, जोंनिजा मानोे बिदि हाल जांख्रा होननायखौ जाया आरो। बिदि आं औ माने गुबुन जायगायाव नुदों बिदिखौ नाथाय खोनादों नाथाय जोंनि जायगायाव बिदि आं हाल जांख्रा जाफेरनायखौ नुवाखै आब।
औ। बियो मोनसे बर'निनो नेम खान्थि माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोनाय खायफा जायगाफोराव थाया थेवब्लाबो बांसिनानो बिदिया नुनो मोनो आरो आं मिथिनाय बायदिबा माने जोङो माइनावखो दुब्लियाव गारबोनाय जायो। जेराव हारसिं थानाय जायो बेयाव माने लुनानै गारबोनाय जायो। ओमफफ्राय नखरनि मानसिफोर हाब्रु फोनांनाय जायो बेनि जेब्ला माइ गायनानै मोनसे गो जोननाय एबा नख'रनि माबा होननानै गारबोनाय जायो ओमफाय जोङो बेथ‌' गायहांनायनि उनाव जोंनि न' नख'रावबो माइ थायो इसिङावनो बांसिन माइनाव बो बा माइनाव साखि होग्राया बांसिन नानो इसिं खनायाव थायो। आरो सोरनियाव बाथ' दा नुनो मोननाय बायदिबा बाथौ बाथौ खनायाव दोननाय जाबाय मायनावखो।
औ औ
ओमफाय बे माइ हाखांनायनि उनाव जोङो दुरगा फुजानि सिगांहाय उनाव मोनो नङा होमबा? माइ हानाय जायो जोंनि नख'रनि सासे माइनाव। हिनजाव मानसियाथ' दुगै स्रां लोब स्रांनानै थांनानै आरो मोनसे खाथि थिफोरबो नङा होमबा?
औ औ नंगौ
साथि होनाय जायो दुब्लियाव औ मोनाबिलि स समाव दुगैस्रां लोबस्रां मोजाङै थांनानै आलारि बाथि लांनानै आरो थाइगिर थाइगिराव जेराव माब थायो ना? थाइगिरखौ लांनानै माने औ इखौ लांनानै साथि होनाय जायो आरोना आलारि बाथिजों। आलारि बाथि हाया नालाय साथि होनाय जायो दु बलियाव जाहाथे मोजां मोजाङै आबादा जाथो बा न'खराव माइनाव फैथों होननानै। होनाय जायो आरो बे मोनसे निमान्थि ओमफ्राय जेब्ला माइ हागोन इनि सिगां जोंनिया न'खरनि सारिया माइनाव औ। माइनावा थांनानै दुगैस्रां लोब मोजां थांनानै
औ।
थार गामसा लांनानै माइखौ लाबोनाय जायो आरो।
औ।
नोंथाङा एसे फोरमायहरदो दानिया?
बे हाथिखासानिखौनो फोरमायनोसै आं आब'
ओ ओ।
बे माने खाथि फोरबोआवथ' जों बिदि गासैबो बर'फोरानो होखायोना बरल' नङा बिदि असमियाफोराबो होयो बिदि जेब्ला जों खाथि गासा फोरबोआव जोंङो जेब्ला फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामो जग लायो। ज-जगार लायो ओमफ्रायहाय बिदि जोंङो जेब्ला दुगैस्रां लोबस्रां जानानै गासैबो जों जेनेबा बुटफोरखौ जों बिनि सानसे सिगांआवनोबा बिदिस सोमना लाखायो एबा फुङावबो सोमनालायो बिदि जेब्ला जों बुटखौ सुखांनानै बिदिनो मोजाङै बाथौआवबो जोंङो बिदि माने बाथौ आलारि बाथि फोजोंनानै जोंङो बिदि फोथारावहाय माने लांनाय जायो आरो फोथारावहाय बिदि मायनाव जेरै जोंङो माने माइखौहाय जेब्ला जा बे माइया मोजां जाथो आरो बिदि एम्फौ अरनाङा माथों बिदि होननानै जों बेहाय आलारि बाथिखौ फोजोंहैनाय जायो आरो। बेवहायनो माने जों गयखौबो माने बिदिनो हालिनो माने जेब्ला गय होयोना जों गयखौबो बे हालिनिफ्रायनो माने गयखौ मोनजासिगो न आरो गय गोरलै न। बेखौहाय बिदि होयो। नाय जायो आरो जोंनि जायगाथिं आब'।
औ औ गायो बुहुत जायगायाव बहुदता रखमनि जा जायो। जोंनि बर' आवल नङा आरसाफोराबो खालामामनाय जायो इखो।
ओं।
ओमफ्राय ओम जेब्ला माइ लाइयो अब्ला जोंनिया दुब्लियाव माइ गायनाय टाइमाव जौसे जेरैबो जो ओ जोमाय रोसि बा मिथियोना जोमाय रोसिफोरखो बाहायनाय जायो। नङा ओमबा। इ इसे माइ गायनाय नि माने बर' फोरनि एसे नियम खान्थिया थाखायो नालाय थेवब्लाबो जोमाय होयोबा सेरेबफोरखो लोंनानै जोंनि बर'नि माबाखो बारा माबानाङा लिमिटनि लोंनांगो बा मावनांगो नङा ओमबा। खोनादोना आगै? हेलौ
आब'।
औ ओमफाय ओ नोंथांमोननि बे दा माने माइ गायनोथ' जाथ'वाखैना?
जाबाय आब' जों जा बिदिनो माइ गायहोलांबाय। मानसिफोरा साफा सानैया माने जोंनियाव माने बिद दि माने जेब्ला दैमा दैमाया माने बायदोंमोन आरो बहाय माने से बाला बाला जालांबाय न। बिदिनो मान मादलि हाग्रा होनना बुंङो जे जोङो मादलि हाग्राया माने रज'नानानै बिदिनो जों माने बाला हा जालांजोबबाय बाला हायाव दा बिदिनो बे हाग्राखौ सेफायनानै माने माइ गायदो आरो माने बेयावहाय माने दा माइ गायाबा उनावहाय दैनि आंखाल जागोनना बेवहाय माने दैया रानखांबाय थायो बेनिखायनो थाब गायनाय जायो आरो बेवहाय बांसिन।
औ जे ओ इ दैनि कारन मोनसे माब बा आरो ना थेवब्लाबो जोंनि बर फोरा दानि जुगाव बांसिन माने माबाखो आमथिसुवाखो फालियोना। आमथिसुवा थायोना अह आमथिसुवा जोब हो? गायनाय जायो आरो ना मोनसे सुवा मह दरै हमनाय जायो माने जेब्लासिम दा उवाया थाङा। अब्लासिम जोङो फोथाराव माबा आइथेङो आरो ना आइ थेंफ्राव होयो थेवब्लाबो माइ गाय बेफोरा खामथ'वाखैमोनना बे खामखांबासो सो जायो।
बहुद जायगायाव माने फालियो इ मोनसे सुवाखो माने ओ जायखो होनो बे बो मोनसे फोरबो महरैनो फोरबो बा ओ माइ गायनायनि मोनसे सुवा बा जिखि जाया जोङो बे मोनसे थायो आरो ना।
औ। ब' समाबो जाबाय जोंनिया दे। औ।